हेलौ औ खोनादों
अ
औ अबो मोनगोन हागोन
अ मा खालामदों दालाय?
दा नै ओरैनो दंथ'यो
माबायावनो बोरमानि ट्रेनिं सेन्टारावनो ना?
औ
औ दिनै मा मा फोरोंखो एसे
दा ओइ फोरमानि माखासे ट्रिटमेन्टफोरनि बागै फोरोंबाय बेमारफोरनि बागै
औ।
औ।
बोरमा फिसियोबा लाब लाब जागोनफोरखौ खोन्थादों ने
औ माबायदि लाब जागोन माबायदि मुलाम्फा जागोन बेखौ खोन्थाबाय
औ।
औ।
हैओइ फन हरलायबाय सोरबा र' बिदिनो रायज्लाय थाथ'नोसै खोनादोंना थेवबो?
खोनादों खोनादों दा मा खालामदों?
ओइ नै ओरैनो दङ ओ जि-जिरायनानै दं। जिरायनानै उम
नोंबो बोरमा फार्म बानायनो होनाखै होनबा।
बानायगोननो बानायनाया
औ बबे बबे भेराइटिनिखौ लाबोनो नागिरदों नोंलाय बबे बबे ब्रेडनिखौ लाबोनो नागिरदों सानदों होनलाय
बे सिरहिखौ सिरहिखौ लाबोगोन आरो बिटेलखौ लाबोगोन।
रिटेलखौ लाबोनोसै
बिटेलखौबो लाबोगोन रा ओं आरो जोंना बरै थाबाय बेंगल बे ब्लेक बेंगल थाबाय।
औ
आरो आसाम हिल गड थाबाय बेखौ लकेलखौ फिनसै आरो क्रस खालामनाय बेफोरखौ एसे मोजां मेेनटेनेन्स खालामसै
इ रहिखौ सिर'हैखौ अरिजिनेल मोनगोन ना मोन नाथाय बेयाव क्रससो मोनगोनदां
बे सारा जि जोंनो ट्रेनिंआव फोरोंदों गावखौ एसे नायहोनोसै। बिजों बायनोसै थारमाने।
उम
जोंथ' सिनायनाय नङा एफ अवान एफ टु एफ थ्रि थायो होनो। फार्स्ट क्रसआ एफ अवान जायो बियो नरमेल एफस टुआ एसे क्रस जायो एफ थ्रिया पियर जाहैबाय आरोखि
बे थ्रिया प्रियर
औ फार्स्ट नोङो हाइब्रिद खालामनाय बा क्रस खालामनाया बियो एफ अवानाव थायो जाहैबाय।
आतसा
आरो बोरमा माबाखौ जोख्लिखौ क्रस खालामनो नाङा जाहैबाय बे बेलेग। हाइब्रिदजों आरो
आतसा
औ थारमाने फाथालनैसो जाहोनांगौ आरो बे फिसाखौ फाथालनैसो जाहोनांगौ। होनबासो बेखौ हाइब्रिद खालामनो हागोन आरोखि दरसा बे ब्रिजजों
आतसा
उम बेरामफोरनियाथ' नोङो ओ बिजिफोरखौथ' फोरोंथ'खायाखै गाबोन नहलेबा समनिहासो फोरोंनो हागौ नङा होमबा?
औ नेक्स्ट क्लासावसो माबायदि माब दंथ'ला
औ
औ।
ओरैनोथ' न'फोरखौ हा।
ओंखाम जाखांबाय नामा आदां
ओंखाम जायाखै संथ'वाखैनो नै दासो
ज
संगोन
मा ओंख्रि संनो निरदों
दाउ रुनो नागिरदों जारिजों
आ
ओं रुनानै जानांगौनाा गोदोनि बादि थाव गैयि समनि रुनानै जानाया गैथारलामोन। जोंनि एरियायाव बेनिखायनो रुनानै जानाय हुदाया जोंनाव एसे इसे गोमालांबाय थांफिनांगौ।
थगौ
ओ
ओरैनो बांद्राय थाव होनानै जायोबा बेमाराबो बारा जायो नङा होमबा बेमारबो जायो बुंलाय बुंलाय
बे बोरमा फिनायाव बेसेबांसो फैसा गारग्रो नोंलाय
फैसा फथ दा गारथ'ला आं बारा लकेलखौनो फिसिग्रोनो होदों उनाव बेखौनो बारायलाङोबा बेजों फाननानै माबानो नागिरदों आरो। फखौ आब्रितखौ
बोरमाखौ नोङो मानि थाखाय फिगोन एसे इन्ट्रदाक्सन होदोंमोनना दहाय सारा
औ। बोरमाखौथ' ओरैनो कमारसियेल माबानि थाखाय फिसिगोन लाइक रां आरजिनायनि मोनसे माबा हिसाबै मोनानसे बिजनेस हिसाबै
बांसिन प्रफिटआ मायाव थायो होनदोंमोन।
मारकन प्रफिटआ बै माखासे। माबाजोंसो जायो बेबो खामानि माबानायफ्रा जोथोन लानायफ्रा मोजां जायोबा मान
न तारमान ब्रिदिं थारमाने ब्रिदिं बिधान बहननाय थारमाने जोनोम होनाय। थारमाने नाबा जिउ लै इखे बििरनाय आरो बेवहाय बांसिन लाब थायो बोरमानिया ओरैनो बेदर जानाय मानायनि फाननायफ्राव बारा प्रफिट थाया बिदि आरो बांसिन जोलै बहननांगौ जाहैबाय जोलै बानायबाय थानांगौ बेखौनो फानहरबाय थानांगौ। जोलैफोरखौ बिदि जोलैनि थाखाय फानहरनाया दामसिन मोनो आरो। बे फान्थाखौ फानहरनाया बे बांसिन दाम बेदर जों रुजुवा बेखौ थारमाने नोङो जोलैसो लांगोन नालाय
औ।
ह अस्थानि बा देहानि गोग्गो देहानि फान्थिनोोबा बोरमा फान्थिं मोनोबा बेखौ बेराम मोनगोन। बेदरजों रुजुजानाय नङा आरो आरो फान्थायाबो बिराद दाम जागोन आरो।
औ औ औ।
गोसोआव दंना माब गोसोआव दंना गैया नोङो थारमाने ओ
माखासे
बोरमा बोरमाया बोरमा फल्था मासेया माबैसो बोरमा फान्थि औ
अ बेखौ माने ब्रिदिं खालामनाया आरोना ओरिनोथ' मासे बोरमा फान्था जों मा नैजिथा बोरमा फान्थिखौ माबानो हायो माने ब्रिदिं खालामनो हायो। क्रस खालामनो हायो माने
अब्ला
औ बेखौनो खोन्थादों दहाय ओमफ्राय माखासे बाथ्रा बुंबावदों माने सारा मोनथाम माबाखौ मोनथाम
बे गोजौआव एक्सरनो नाजानांगौ औ
हेलौ हेलौ खोनायाखाय औ औ
औ औ बुंलाय ओरैनो औ खोनादों
खोनायाखै?
औ खोनादों खोनादों
आदसा मा होनदोंमोनथाय नोङो?
ए नोंसो बुंनो नागिरदोंमोन ना मा दहाय सारा मोनथाम मा मा खौ फोरोङो
ए ए ओ मोनथाम मेटारखौ माने नोजोर होनांगौ जाहैदों माने बोरमा फिसियोब्ला ना।
ओ बेनो जाहैबाय ओ मोनसेया जाहैबाय भेक्सिन ओ भेक्सिनखौ टाइम बायदिय होनांगौ
औ
ओ बेया जाहैबाय दिवारनि माने फिलौ बेखौ मोजाङै माबानांगौ मोनसेया जाहैबाय इनब्रिदिं माने इनब्रिदिं जायोबा थाब थाब बेमार जायो जाहैदों। हन्द बिलदिं माने एखे थैनि माबाजों क्रस खालामोबा माने जोलै बानायोबा
दि एन ए
एओ खे दियेन एजों बेखौ बुंदों आरो अब्लानो बेमारा जानाया थां सा बहुत खम थायो जाहैदों माने गोबां गोबां फोरोंनो माखासे बावजोबबाय दालाय मा खालामगासिनो दं हेलौ
फेन गोदान फान्था
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ